औ खोनादों नोंथां। आंनिखौलाय खोनादोंना खोनायाखै नों। थाङा।
औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों नोंनि रायलायनायखौबो। दा नोंथां। थाङा मा खालाम गासिनो दं।
आङो। न' खाथिनि औ खोनादों नोंथां आङो न' खाथिनि दोनना बानायना दोननाय बैसा थां बिफां सायायाव जिरायगासिनो नोंथां। नोंथाङालाय?
दा आंबो बिदिनो न'नि बायाहेरायाव आरो बफफां सायाव जिरायनानै दं दाथ' बोथोरा जा गरमबो नालाय।
औ।
बेखायनो आरो दा नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा। गामि आरो एसे नोगोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा। गामियाव माबायदि। गामियाव माबायदि जायो आरो था-ओ-नोगोर नोगोर सहराव माबायदि। बिदि जायो एसे। फोरमायना होनो होदो नामा नों। थाङा।
औ नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोबाथ' आङो नोंथां गामिखौनो मोजांसिन मोनो आरो टाउन सहरनिफ्राय। मानो होनबा आं। बो गामियावनो थाखायो नालाय। ओंखायनो। दा जोंना गामि होनोब ब्ला । गामियाव गासैखौबो मोनजो जोबो आरो ना।
औ औ।
जेरै दा गामियावथ' दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय। बेहाय जोङो। फोथार दुब्लियाव थाङोबा माइ गायनाय। टेक्टर हालौनाय बा नांगाल हालौनाय। नाय गासिखौबो नुनो मोनजोबो आरो बायदि बायदि।
औ औ
दा बिनि थाखायनो आं गामिखौ जबोर मोजां मोनो आरो। गामियाव। बयबो। मिलायनानै थाजोबो माने जायखौ नांगौ बेखौनो। लेंहरथ'नो हायो बयखौबो सिनायजोबनाय जायो। आरो। गामिआव । नोङो हारसिङै थानो बादोंब्ला नोङो बेरायग्लांहैजायो। लामा सामा एबा फो फोथारफ्राव गामिनि उन्दै खुदिया फोरखौ गेलेनायफोरखौ नायहैनो हायो। माने गामियाव जोबोद मोजां सुबिदा दं आरो नोंथां। आरो जानाय लोंनायनिखौ बुङोब्ला नोङो गावबा गाव न'नि खाथियाव थानाय बारि बा बागानावनो मैगं थाइगं फोनानै गायनानै जानो हायो आरो टाउनावथ' जोङो बिदि सु सुबिदाखौ मोना नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो टाउनावहाय बिदि बारहावाफोरखौबो मोजाङै मोनजाया आरो जेरै गामियावहाय मोनजायो। टाउना जाबाय गारि मथर खारनायनि उखुन्दै गुदुं बारहावा बिनिसो जायो नाथाय गामिनाथ' जोंनि बे बिफां लाइफांनिफ्राय बारनाय बार खोलो खोलो खौसो मोनो नालाय ओंखायनो आं गामिखौ साब सिन मोनो।
औ औ
आरो टाउनाव थाग्राफोरा एबा रुम लानानै थानाय बा सोरबाफोर गामिनिफ्राय खारलांनायफोराथ' मैगं खौनो माने बिसोर बायनानैसो जानांगौ आरो ना बाजारावहाय। जोंना जाबाय लकेल थान्दा माने फ्रेश फ्रेश बारियाव लायनानै खाबानो मोनजायो। संबानो दा बिसना आरो जाबाय मुलि होनानै दोननाय बा बिदिनो माबा मोनसे होनानै दोननाय जायो बिसिना। जेनेबा आरो बेखौ थाबनो जायाबाथाय सेवोबो आरो बिसिरना दोननानै जाजाया। नाथाय जोंना खानानै दोनजायोबो आरो।
उम उम
ओमफ्राय जोङो गामियाव थायोब्ला जोंनो फिथाइ सामथाइखौबो मोनजायो दाथ' खान्थाल थाइजौनि दिन लिसुनि दिन गामियाव बिदियाथ' जोबनो गैयै थाखायो। ओंखायनो जोङो गोसोबानो जानो हायो आरो नाथाय जोङो टाउनावहाय जोङो थाइसेयावनो आरो दस थाखा दामनि नङाबानो मोनला थाइजौबाबो लिसु सुबाबो बायनानैसो जाजोबनांगौ आरो बिदिया गोबावनि ना दानि लाबोनाय जों जेबो मोनथिनो मोना आरो? द टाउनाव फाननायफोरखौ दा ओंखायनो आंनि बादिबाथ' गामियानो साबसिन नोंथां । नोंथाङा? नोंथांनि बायिबालाय माया साबसिन?
आंनि बायदिब्लाबो दा नोंथाङा गामिखौ मोजां मोनो होनदों नालाय आंनिबाबो बो गामिखौनो मोजां मोनो। आरो आंनिबाबो दा गामि गामि होननानै बुङोब्ला जोंहा दा नोंथाङानो बुंबाय जोंहा मोजां ओ बिफां लाइफांनिफ्राय जोंहा मोजांसिन एसे बारहावाखौ मोननाय जायो।
औ
एथ'बां ओ
नाय नुनो मोना बेफोरनि थाखाय जोंना गामि गामिनि जायगायाव एसे मोजांसिन जायो आरो जोंहा दानि बोथोर आरो गोबां मैगं थाइगं गायनानै जों गामिबा जोंहा ओ गामि गामि गाय गबागाव न'नि लां बारियाव गायनानै जानो हायो नङा होबा? आरो जोंनि होनानै गायनाय जायो आरो जोंनिया बेखौनो जानाय गाबागाव बायनानै नोंथांनियाव बे मैगङा या ओ गुबुन मोनसे न'खराव लानाय जायो जोंनि गामिथ' बेबायदि दङ आरो दाबो गोदो जेरै मैगं थाइगंखौ सोलायलायोमोन जेनेबा मोनसे बुस्थुनि थाखाय बै बुस्थुखौ सोलायलायोमोन जोंनि गामियाव दाबो बिदिनो दं आरो खस्थ'नि थाखाय बैखौ सोलाय होफैथ' लायलायनाय बेबायदि बेबायदिया दाबो दं आरो दा गामियाव थायोब्ला नोंहा ओ मैगं थाइगं गायनानै नोङो आ गायनानै नोङो बेखौ फाननानै नोंथाङा रांबो आरजिनो हायो।
औ नोंथां
टाउनाव टाउन होनोब्लाथाय जोंहा टाउनाव थायोब्ला जोंहा मैगं थाइगंनि बुहुद आंखाल जानानै फैयो नङा होमबा।
औ नोंथां।
गायनो थाखाय जायगा गैया जायो आरो मैगं थाइगं जानो थाखाय टाउन सहरावथ आरो मैगंखौ बांसिन न'नि गायनाय न'नि गायनायफोरखौनो मोननो थांनो नागिरा आरो दा मुलि होनानै फानो आजिखालिथ मैगं थाइगंखौ एबा फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानै थाबनो फाननो थाखाय एसे मुलिफोर होनाय जायो नङा होमबा दा बेफोरखौ जानानो बेफोरखौ टाउनाव बायनो गोनां जायो ओ मैगं थायगं गैया जेथिया नोंनि। उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेफोरखौनो बायनो गोनां जायो। लानो गोनां जायो आरो दा बेनोसै मोन आरो टाउन आरो गामिनि आंनि मथेब्लाबो आंनि बा गामियानो मोजांसिन आरो दा नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसो दं नामा?
आंनो दा नोंथाङा नोंथांमोननि गामिया माबायदि नुयो बा मा मा दं नोंथांमोननि गामियाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां दा जोंनि औ जोंनि गामियाव थ ओ गामि गामि बयनावबो बिदिनो दंखायो गय बिफां खान्थाल बिफां आरो नसे ननैनाव गैया आरो। ओ दाथ गामियावथ आरो ओ बयनावबो थायाबाबो बे गामिनिखौ सोंदों नालाय गामियाव ओ दा थाइजौ खान्थाल बेफोर फोर दंजोबो आरो आरो जोंनि गामियावनो सिगुन बिफां बागान दं आरो
फोथार मोनसे दङ ओमफ्राय गामिनि फरायसालि दङ बे ओमफ्राय लामा लामा बिफां गायनाय दङ आरो बेजोंनो समायना मोजां नुयो आरो जोंनि गामिखौ दा नोंथांनि गामियावलाय मा मा दङ? एसे खोन्थादो नामा।
औ नोंथां जोंनावबो जोंनाव दा गासै सेजौनि बारा नखर दं नोंथां गामियाव। थ नों होननाय बेबायदिनो गामि न'खर नालाय बयनावबो गय बिफाङाथ' थाखायो स' बयनिबो बारि बाग गानाव गय बिफां दङ जोंनि गामियावबो आरो जोंनि गामि हाबजेनन्नायाव मोनसे थाव दिफु दं नोंथां
औ औ
आरो जोंनि गामियाव गंनै फरायसालि दं गंसे एल पि स्कुल आरो गंसे से अंगनबादि स्कुल आरो जेराव उन्दैफोरा फरायो आरो गामियाव जोंहा मोनसे फोथार दङ फोथारनि खाथियावनो मोनसे से लाइब्रेरि रि दं आरो नोंथां गामिनि
औ औ
आरो जोंहा गामियावहाय ब्रह्म मन्दिरबो दङ। आरो दावसा फारौ होग्राफोरनि मन्दिरबो दं आरो लोग खि गार्जा ना मा होनो नोंथां आंथ' बारा मोजां मोन
औ औ औ
आरो जोंनि गामियावबो मोनसे रबार बागान दङ नोंथां
औ औ
आरो बिदिनो बयनिबो न'खराव दं आरो नोंथां फिथाइ सामथाइनि दंफां लाइफां जेरै खान्थाल थाइजौ लिस ओम बिदिनो बायदि बायदि बिफां दङ जाय गोथां गोथां सोमखोर बेजोंनो गामिखौ समायना नुहैयो बेफोरनो गामिखौ समायना रमायनासिन नुयो आरो नोंथां बेजोंनो
दा नोंथांनाव फिथाइ सामथाइ ओ थाइजौ खान्थाल दं होननायखाय गोसोआव फैबाय आंना दा नोंथाङाव नोंथांनि गामियाव एबा ओ नोंथांनि न'आव मा मा फिथाइ फिथाइनि बिफां दङ आर खोन्थानो हागोन नामा नों
औ औ नोंथां औ जोंनावथ' दा दङबा जोंनाव खालाजाम होननाय दंफांखौ मोनथियोना मिनथिया बिथाङा? बे औ बे दङ आरो नारें जुमब्रा बिफां दङ थायजौ बिफां दङ खान्थाल बिफां दङ आरो सलफ्रिखौ मा होनोमोनलाय नोंथांमोननिथिं औ सफालि बिफां दं आरो नोंथां जोंनाव दा जानो थाखाय
औ दा नै स नोंथां समाब जाबाय रायलायै रायलायै। दा मिन्थियैखौ नोंनिफ्राय मिथिनाय जाबाय नङा होमबा
औ नोंथां आंबो नोंनिफ्राय मोनथिबाय नोंसिनि गामिखौ
औ औ दा समाबो जाबाय दै होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे होमबा नोंथां।
उ